हेल'
औ हेल' नोंथां।
हेल' अ खोनादों ना नोंथां? अ' मा खालामनो नोंथाङालाय?
नोंथां आङो नोंथां आङो जिरायनानै दङ नै ओरैनो।
आदसा मा ओंख्रि जाखो नोंथां?
ओंख्रियाथ' जानाया जोंना बिदिनोसै आरो मिरामिसयैनो सबायाइजों बिदिनो आलु फाजाफोर संनानै जाबाय दिनै।
अ' आदसा जोंना माबो साम'सो। साम'जों सबाय जोंनिया।
आदसा माथो एसे एखेफ्रामानोलाय नोंथां।
ओं गोथाव नोंथां।
होनबा ओमफ्राय नोंथां
अ
खोनादोंना नोंथां? अ' खबरफ्रा नोंथां मोजाङैनो दं?
अ आतसा अ' ओमफ्राय नोंथाङा दायो फ्रिना?
औ नोंथां आङो फ्रियानो।
अ' होमबा नोंथां फ्रिबा ना जों सानैजों दा दसे सम बाथ्रा रा- रा-रायज्लायनि।
औ जागोन दे नोंथां जागोन।
नों नोंथां नोंसिनिथिंथ' बैसागु फालियोना?
औ नोंथां फालियो।
आ बे बैसागु फालिनायाव नोंसिनिथिं माबायदि रोखोमनि फालियो? मा मा रोखोमै मा होनो रंजायो बेफोरनि बागै नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा फंनैसो?
औ औ नोंथां मानो हाया जानो हागोन दे नोंथां।
दे नोंथां फोरमायनोसै -
औ होनोमबा नोंथां आं बेखेव लांसै नोंथाङा खोनासंबानो जाबाय।
ओं जागोन दे नोंथां।
ओमफ्राय नोंथां जोंनिथिंथ' बैसागुआवहाय बैसागुखौहाय जों मोननै बाहागोआव राननाय जायो आरोना नोंथां। जोंनिथिं मोसौ बैसागु आरो मानसि बैसागु होननानै खोनादोंना नोंथाङा?
ओं ओ खोनादों नोंथां।
मोसौ बैसागुखौहाय जोंनि बे समावहाय ना बैसागु जाफुनाय सम एबा बैसागु जा जानायनि सानसे सिगां एबा सैत्र' दाननि लास्ट अक्ट'खालि जोङो मोसौ बैसागु खौ फालिनाय जायो आरोना नोंथां।
ओं।
बे मोसौ बैसागु फालि-फालिनायाव जोङो मोसौखौहाय सैथ्र दाननि लास्ट लास्ट डेट एबा लास्ट थारिखाव जोङो मोसौ मोसौखौहाय फुङावहाय जोङो गलिनिफ्राय लाबोनानै थुखैस्रां लोबस्रां, थुखैस्रां लोब स्रां माला गाननाय जायो आरोना नोंथां। बे मालायाहाय मालायावहाय जोङो लाव, फान्थाव, जोगोनार आरो बेबायदिनो बायदि थाइखा जेरै फान्थाव मोखोना बिलाइ बायदिसिना नाफोरखौहाय जोङो माला थुनानै गान होनाय जायो आरोना नोंथां मोसौनाव। लोगोसे जोङो मोसौनावहाय जोङो दोबसिनि हांगार बे टर्स बेट्रिनि एबा जायखिजाया बेट्रिनि माबा मोनसे एबा सेहा आरो बन्थ'नि हांगार आरो थाव बेखौहाय जोङो थाव गुबैजों लगायनानै जोङो औवा एबा माबा मोनसे मुवाजों जोङो मोसौनावहाय गल गल एबा थफा थफा गोसोम हांगारजों साजायनाय जायो आरोना नोंथां।
ओं नोंथां।
आरो बिनि उनावहाय जोङो मोसौखौहाय जोङो गोदानै एबा गोदान दुरुं खानानै जोङो मोसौखौहाय फोथाराव होलांनाय जायो आरोना नोंथां। बे होलांनाय बे समावहाय जोङो, खोनादों ना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
जोङो होमबा जों मोसौखौहाय फोथाराव लां-लांनाय समावहाय जोङो मोसौखौहाय गोदान दिरुं खानानै जोङो मोसौनावहाय गानहर गानहोनानै होलाङो आरोना नोंथां।
ओं नोंथां।
बे होलांनाय समावहाय जोङो मोसौनावहाय जोङो माखासे मुवा ए जेरैहाय मुवाथ' नंला जेरै सबाय गोरानखौहाय जोङो आथुमसेबाबो एवनानै जोङो मोसौखौहाय सारै सारै होलाङो आरो सार सारनाय समावहाय जोङो आरो माखासे मेथाइफोरखौ खनलाङो बे मेथाइखौ आङो फोरमायलांथ'ला, एसेबाबो मिथिखानांगौ जायो नोंथाङा। मिथिगौ जानांगौ आरोना नोंथाङा। आरो जोङो रायदोंजोंहाय मोसौखौ बुयै बुयै फो फोथारावहाय सारोन हगार हरनाय जायो आरोना नोंथां माने मोसौखौहाय जोङो ओरै बे सैथ्र' दान लास्ट थारिख खालि जोङो मोसौखौहाय फोथारावहाय खुला हगार हरनाय जायो आरोना नोंथां। होमबा मोसौ मोसौ बैसागुआथ' बेबायदिनो जोबनानै थाङो लागोर लोगोसे जोंनि मानसि बैसागु, मानसि बैसागु खौहाय जेरै जोङो बैसाग दाननि से अक्ट' खालि फालिनाय जायो आरोना नोंथां, बैसाग दाननि से अक्ट'खालि जोङो बयबो मानसिफ्रानो एबा जोङो सुबुं जाय बैसागुखौ फालियो बैसागुखौ फालियो जेरावहाय जोङो बैसागु फालिनाय समावहाय जोङो माने सोरांनाय लोगो लोगो जोङो बैसाग दाननि से एक्ट'खालि दुगैस्रां लोबस्रां जोङो ज' ज' गावबा गाव मन्दिरफोरावहाय जोङो जैग्य' होयो सोरबा सोरबा आर'ज गाबहैयो बेबायदिनो आरो ना नोंथां। ओमफ्राय जोङो बेबायदि जाखांनाय समावहाय आर'ज गाबखांनानै जोङो बयबो न' फारसे फैफिननानै ज' ज'यै न'निफ्राय ओंखारलां फिनानै जोङो माखासे गोखा गोखै जाय बर' हारिफ्रा जायो। बोसाग दाननि से अक्ट' खालि। बेखौहाय खाहैनाय जायो आरो ना नोंथां जेरावहाय जोङो से से सेजौ सेथा गासै गोग गोखा गोखै जायफोरनि नाम मोननैसो नाम जेरै जेरैहाय जोङो जायो रायदों रायदोंथ' नङा सरि नोंथां
औ नोंथां
थाराय
औ
आरो माखासे बेबायदिनो मा मावनो आरोना नोंथां नोंथाङा एसे बेखौ मिथिगौ जाखानांगौ आं नोंथाङा दा एसे आंनो फोरोंफिननोबो हागोन आरो बेबायदिनो जोङो न'खरनि माखासे गिदिर गोलावफोरखौहाय जोङो खुलुमो आरो माखासे मानबो हैयो जोङो माने आर'नाइ गांसे बा आर'नाइ फालि गांसेबा जोङो बिसोरनो गस्ला गांसेफोर हैनानै जोङो मान लाहैयो आरोना नोंथां गेजेर गोलावफोरनिफ्राय जोङो बे समावहाय जोङो गेदेरफोरनिफ्राय मान लायो आरो गेदेरफ्रा जोंनो मान होयो एबा जोंनिफ्राय देरसिन गिदिर गोलावसिन जोंनो मान होयो बेबायदि सेक थ'खालिया जोंना जोबनानै थाङो आरोना नोंथां ओमबा जोङो ओमफ्राय जोङो बेबायदिनो बैसागुआथ' रंजानाय फोरबो होननानै बयबो मिथि खायोआनो नोंथांआबो मिथिखायो बैसागु रंजानाय समावहाय जोङो बैसागु रंजानाय समावहाय जोङो माखासे दामजुंफोर लायो बे दामजुंफोराहाय जाबाय जेरै दामजुंफोरा जाबाय जेरै जोंनिया गाहाय खाम, सिफुं सेरजा जथा जाबस्रिं हारमुनियाम बेफोरहाय जाबाय बर'नि माखासे गाहाय बर'निनो माखासे गाहाय बे दामग्रा देग्रा आग जु आरो ना नोंथां बैसागु फालिनायाव बे बैसागु फालिनायावहाय जोङो बेबायदिनो बे दामग्राफोर माखासेखौ लानानै जोङो न'खर न'खर बयबो सेंग्रा सिख्ला गथ' बोराइ ज' ज'यै मागिहैयो आरोना नोंथां बे मागिहैनायाव जोङो माखासे माइरं एबा न'खरनि मानसिफ्रा माइरं लोगोसे माइरंजोंहाय माग अ हरनाय अननानै हरनाय एबा मोसानाय मुसुरनाय रंजानायफोरखौहाय मोजां मोननानै एफा एनै रांखावरिफोरखौ हरनाय जायो आरो ना नोंथां न'खरनिया
औ नोंथां
जोंनि बैसागुखौहाय माखासे फालिहरनाय जायो आरोना नोंथां होमबा नोंथाङा आंनि आंसिम बे बैसागु फालिनायखौनो फंनैसो आंनिसिम फोरमायहरफिननो हागोन नामा नोंथाङा?
औ दे नोंथां फोरमायहरनायसै होनोमबा नोंथांनिफ्रायबो आं फंनैसो लानोसै औ जागोन दे नोंथां
बैसागु होनोबा जोंनि बर'फोरनि मोनसे गुबै फोरबो नोंथां
औ नोंथां
जों बैसागु
बैसागुखौ जों गोदो आबै आबौमोननि समनिफ्रायनो फालिबोबाय थानाय नुनो मोनदों। आरो दासिमबो दासिमबो सोलिबाय थानाय नुनो मोनदों जों नोंथां बैसागुखौ बो-बैसागु गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोरा सैत्र' दाननि लास साननिफ्राय फालिनाय जायो।
बे सानखौ जाहैबाय जोङो मोसौ बैसागु बुंनाय जायो ना नोंथां? नोंथाङाथ' दहाय बुंलांखादों ओं माने नोंथाङाथ' मोसौ बैसागुआव बोरै बोरै फालियो नोंथाङाबोथ' दहाय बुंलांदों एसे बुंदों बिदिनो मोसौ बैसागुआव जोङो दैसाफोराव लांनानै मोसौफोरखौ थुखैयो आरो थुखै खांनानै जों दुरुंफोरखौ गोदान सोलायो माने गोदान बोसोर नालाय गोदानजों लोगोसे जों मोसौखौबो मोसौखौबो दुरुं बायदिसिनाखौबो से सेस गोदान होजोबो आरोना, देलायहोयो मोसौफोरखौबो बिदिनो ओमफाय नेक्स्ट दे, जेनेबा बैसागनि से से सानफोराव जोङो बयबो गाव गावनि इसोरफोरखौ आर'ज खालामो बयबो गेदेरनाव बोर बियो। गेदेरफोराबो उन्दैफोरनो बोर होयो।
औ नोंथां औ।
बयबो गावजों गाव मिलायनानै थायो रंजायो बाजायो आरो बिनि उनाव जोंनि गासिबो गामिनिफोरा बिदिनो दुइ थारिख बैसागि दुइ थारिख थिन थारिखफोराव जोङो बर' सेंग्रा सिख्ला गासिबो बोराय बुरै मोसायो रंजायो। जोङो बेफोराव रंजानाय बाजानायफोराव माखासे अनसुंथाइ माने मोजां मोननानै बैफोर न'खरफोरा जाय न'खरफोरा फैसा हरो बैफोरखौ ज' खालामनानै जोंनि जोङो माने थिजानाय जायो माने ज'नो बयबो रंजा बाजा पार्टि जानाय जायो।
औ औ।
बर'फ्रा बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो बिदि ज' ज' पार्टि जानाया दासो नुनो मोनो आरो ना ओमफ्राय दासिमबो नुनो मोनो बे बे बुस्थुखौ माने पार्टि जानायखौ आरोना आरो पार्टि जाखांनानै, पार्टि जानायाव गोबां रोखोमनि जानाय जायो बेदर संनाय जायो फिथा, फिथा सौराय लानानै जानाय जायो।
आरो गासिबो बेहाय माखासे खाम सिफुं जथा लानानै जोङो दामनानै मोसानाय जायो।
औ नोंथां औ।
औ बेनोसै आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ औ औ।
ओ दे होमबा ना नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां जागोन दे।
ओ